औ औ औ खोनादों खोनादों
अ--औ औ। बिदिब्ला नोंथाङा सम दोङबा मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनोसै
औ दे जों सावरायजागोन।
बिदिब्ला जोंहा थालिर बिफांनि बाहायनायनि सायाव एसे सावरायदोनि नामा?
औ दे जागोन दे जों नोंथां बिफांनि सायावनो सावरायजागोन।
औ औ नोंथां। बिदिब्ला जोंहा सावरायनोसै जोंहा थालिर थालिर बिफां होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिगौ।
औ नंगौ।
जोङो ओ थालिर बिफाङा ओ गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनियाव माने बाहायजाबोदों आरो सिगांनिफ्रायनो माने बाहायजाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जोङो बेखौ बयबो माने गासिबो गाव गावनि न'खराव गायनानै लानाय बेफोर फोरखौ जोङो नुनो मोनो। जोंहा गासैबो रोखोमनि थालिरा गैयाब्लाबो जायखिजाया थालिर बिफांखौ जोङो गायनानै लानायखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो नुनो मोनदों आरो। बिदिनो जोङो गासिबो थालिर बिफाङा गैयाब्लाबो जोङो बांसिन आथिया थालिर बिफांखौ माने गायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो, औ। बिदिनो जोंहा थालिर बिफां होनोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो माने जों बे खौ बाहायबोबाय थानाय जोंनि हाबा हुखा जानाय लोंनाय गासैयावबो बेखौ बाहायबोनाय लेखा, बेखौ जोङो माने ओ जोंनि मोनसे दोरोङारियाव बाहायनाय मोनसे बिफां होननानैबो जोङो बुंनो
औ नंगौ।
जोंहा बेखौ जेरैहाय ओ फोरबोआनो जा बा जोंनि जानाय लोंनाय बा बेराम आजारनि बिथिङावबो आरो बेजों लोगोसे जोंहा हाबा हुखा बायदि फोरावबो जोङो थालिर बिफांखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों आरो। बेखौ जोङो जानाय लोंनाय बायदिनि गेजेर बेफोरनि अनगायैबो जों बेखौ मुलि महर रैबो बाहायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों गोदोनिफ्राय जोंहा थालिर बिफांखौ गासैखौबो माने जोङो बाहायनायखौ नुनो मो मोनो बिनि ओ मादा बा बिनि बेदर रोदा बिनि बिनिफ्राय लानानै जों बिनि बिफां बिफां बिलाइ आरो मैखुन फिथाइ गासैबोखौबो माने जोङो थालिर बिफांखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो गोदोनिफ्राय नुनो मोनदों आरो। जेरैहाय जोङो बिफां गासैखौबो जोङो खारै बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो खारदै जाग्रा सुबुं बेयावहाय माने ओ थालिर बिफांखौ खारदै बानायनायबो जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो। आरो आथिखाल खालावबो बेखौ खारदै बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जोङो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो बेखौ माने जोङो सोलिबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो। ओ बि माने ओ आथिखालावबो बियो सोलिगासिनो दङ।
हेलौ नंगौ।
औ बिनि बाहायनाया जोंहा खम जाया खौ मानो होनोब्ला जोंङो बुंनो हायो जोंहा ओ गुबुन खारदैनि स्राय बा खारदैनिख्रुइ जोंनि थालिर बिफांनि खारदैया साबसिन जायो होननानै बुंङो गोदोनि आबै आबौमोन आरो आइ आफामोनाबो बिनिखायनो बे ओ खारदैखौ ओ थालिर बिफांनिखौ बांसिन बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो गुबुननिफ्राय खारदै बाहायोब्लाबो दिहुनोब्लाबो बिनि बांसिन जोंङो थालिर बिफांनि खारदैखौ जोंङो बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नंगौ
बिदिनो जोंङो बिनि अनगायैबो मुलि महरै बाहायनायबो नुनो मोनो। जेरैहाय ओ थालिर मैखुनफोरखौ ओ आइरननि खमि जायोब्ला जानो नांगौ होननानै होन्नानै माने‌ ओ‌ बुंसो लायो आरो गोदोनि आबै आबौमोना बिदिनो जोंहा ओ खिनाय बायदिफोर जायोब्लाबो थालिर आथिया बेगर गोनांखौ जानो नांगौ होननानै माने गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो बेजों लोगोसे जों बिनि फिथाइखौ फोमोननानैबो जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा मैगं महरैबो जानाय जोंङो थालिर ओ फिथाइ जोंङो मोननो हायो। बेजों लोगोसे जोंङो गुबुन-गुबुन जेरैहाय हाबा हुखा बायदिफोरावबो जोंङो बाहायो जोंहा हाबा हुखायाव बाहायनाय होनोब्ला जों बिनि दुनाखं बेबि गांखं बेखौबो बाहायो आरो बिलाइफोरखौबो बायदि फाजा बायदि जानायाव बाहायो आरो बेजों लोगोसे गोदोनि समावहाय ओ जिरायग्रा बेन्स देक्स बेफोरखौ माने आंखालमोन आरो खमि खम दंङमोन बेनिखायनो माने बेयावहाय बाथाम हाय ओ बाथामखौ बहायनो थाखाय बेखौ माने खुन्था था महरबो बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनबो नुदों आरो बेबायदिनो‌ जोंङो माने गुबुन-गुबुन रोखोमै जोंङो बाहायनायखौ नुनो मोनदों जेरैहाय जोंङो मोननो हाबावो बिदिनो फुजा फाथाल बायदिफ्रावबो बाहायनाय ओ बेफोरनि बागै नोंथांङा मा-मा बिथिंङाव थालिर बिफांखौ बाहायनाय नुनो मोनदों बा मिथिगौ बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन औ नोंथांङाबो माखासे बाथ्राखौ बुंबाय दा थालिर बिफांङा मोनसे जोंनि ओ गोबां बाहायजाथाव मोनसे मुवा मोनसे जे ओ बंफां नांगोन दा बेखौ गोबां मानसिफोरा ओ न-न गायनानै लायो दा बियो थालिर बंफांङा गोबां रोखोमनि दंङ आथिया थालिर सिनि थालिर बिदिनो भटार थालिर आरो बेबायदिनो ओ गोबां मोननै मोनथाम रोखोमनि बेबायदि थालिर दंफां दंङ आरो बेखौनो ओ दहाय नों बुंनाय बायदि माखासे ओ दंफांखौ बेवहायनो जोंङो नखरनि बाहायनाय जोंनि गासै जानाय लोंनाय बाहायनाय आरो गोबां बायदिसिना खामानियावबो जोङो बाहायनो हायो होननानै दा बेखौ जोङो मोजां रोखोमै जोङो मावनानै जोङो लाखिनो रोंनांगोन। दा थालिर दंफांखौ ओ आथिखालनि मुगायाव गोबां बागान बायदि खालामना नै गायनानै गावनि जिउ राहा दानायाव खौ हेफाजाब होयो थालिर दंफांखौ ओ दा फ्राय जोंनि न'खर न'खर जोङो नुनो मोनो दा बेनि अनगायैबो जोङो बारि बागान जायफोरा खेथि खालामो दा खेथि खालामनायावबो गोबां माखासे औ दस बिघा बिस बिघाबो बिदिनो गाय मानि जों थालिर बिफांफांखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो बिजोंनो जोङो फाननो फिथाइखौ जों फाननानै जों जानो हायो बे फिथाइ नि फ्रायबो फिथाइनि अनगायै जोङो थालिर मैखं जों मोनजायो दा जोङो बिलाइफोरखौ बो जोङो माखासे खामानियाव बाहायजायो आरो बेवहायनो मा होनना बुङो जोङो बिलाइखौ जोङो माबा मोनसे जों जानोब्ला जोङो ओ ओंखामबो जायो बिलाइ सायाव ओंखामबो जा आरो बेवहायनो ओ फुजा होनायाव आलारि बाथि सावनायाव बेबायदिनो होनाय जायो। आरो गोबां जोङो ओ
बेबायदिनो थाइजौ खाजि माबा मोनसे फिथाइ सामथथाय जानोबो जों थालिर बिलाइ खौबो जों बाहाय जायो बिराद मोजां आरो, दा बेबायदिनो
थालिर दंफांखौ बांसिन दानि जुगाव आबाद मावो हिसाबै गोबां गुन गोनां होननानै होननानै जों मिथिगौ थालिर फिथाइया गोबां जोंनि थाखाय जायोब्ला देहानि थाखाय जोबोद मोजां बेवहाय आथिया थालारि दङ। सिनि थालिर दङ, भटा थालिर दङ आरो बायदि रोखोमनि जों थालिरखौ जोङो गायनानै जोङो न'खर न'खर गायनायखौ जोंङ नुनो मोनो बेबायदिनो ओ फिथाइफोरखौ ओ बजारराव बजारफोराव फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो दंफांखौ ओ दानि गोबां हाजो गुदिफोराव थालिर दंफाङा था-थाना-थायैखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला हाजो गुदिफोराव मैदेरफोरा फैनानै थालिर दंफांखौ जायो आरो। मानो होनोब्ला मैदेरा फलि दंफांखौ जानानै मोजां मोनो आरो बिसोरनि मोनसे जानाय खायद'। बिनिखायनो थालिर दंफाङा मोनसे जोंनि दा नैबे मोनसे गोबां बायजाथाव बंफां आरो जोङो नायनांगोन जोङो गामि गामि गैयाब्लाबो जोङो टाउन सहराव गावनो न'खर न'खर फांसे फांनै गायनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला दानि जुगाव बयबो मिथिबाय थालिर दंफां जोङो फिथाइ ओ बायनानै जानो हाया होननानै दा थालिर दंफाङा जोंनि देहानि थाखायबो गोबां मोजां जोंनि थाखाय जोबोद मोजां भिटामिन दङ होननानै जोङो मिथिगौ मिथि ओंखायनो जोङो थालिर दंफांखौ खारै बाहायनो खारैखौ जोङो थालिर दंफांनि आथिाया थालिरनि जोङो बाहायनाय जायो जोङो खारै दंफाङा जों गुबुन दंफांनि बियो जाया जेरै सिनि थालिरनिया बियो खारै जाया भथा थालिरनि दंफांआ खारै जाया दा आार थालिरनि दंफांखौल' जोङो खारै बाहायनाय मोननो हायो होननानै जोङो बेखौ मिथिगौ दा बेबायदिनो। आरो गोबां गोदो गोदाय हाबा। नफोराव हाबा जायोब्ला सारद' जायोब्ला थालिर दंफांखौनो दाननानै बेयावनो ओंखामखौ जाहोयोमोन आरो दा ओ बेनि अनगायै दा जोङो ओंखाम जायोब्ला जोङो ओ बै ओ। टाउनफ्राव मोननाय डिसफोरखौनो जोङो बायनायखौ जों नुनो मोनो। दा बियो मोनसे सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों दा। थालिर दंफाङा बेबायदिनो मोनसे‌ ओ जोंनि ओ हारिनि थाखाय जोंनि हारिमु मोनसे बाहायजाथाव दंफां आरो जों बेखौ ओ गायालासिनो दोनोब्ला जों मोनसे खहा जागोन आरो। दा बेवहाय गोबां जोङो बाहायनो रोङोब्ला जोङो गोबां उम ओ बाहायनो रोङोब्ला जोङो गोबां बे माबायाव खामानियाव जोङो बाहायनो हायो दा ओम दय नों बुंनाय बायदि जोङो ओ हाबा हुखा बायदिसिना न'नि मावनाय दांनाय जानाय लोंनायाव। बेयो मोनसे बाहायजाथाव आरो दा बेनिखायनो जोङो थालिर दंफां। दंफांखौ जों बाहायनो रोंनांगोन। दा देवालि फोरबो जायोबा जों थालिर दंफां गायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेखौ दंफांखौ बेखौनो गायो जोङो आथिया‌ थालिरनि दंफांखौसो जों। जों गायो जोंओ मागो फोरबोबास- सोरबा ओ बबेबा फुजा होयो जायोब्लाा जों थालिर दंफांखौ जों ‌आ थालिरखौसो बाहायनाय जायो आरो दा गुबुनजों दंफांखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोना।
औ नंगौ नोंथां जोंहा बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव जों थालिर बिफांनि बाहायनायखौ जोङो मोननो हायो। जेरैहायजों औ बिदिनो। जोङो बिनि फस्लाखौबो ओंख्रि संनानै जायो आथिखालाव बेखौ माने ओ जोंनि रांखान्थि आरजि जिनायाव बाहायनायखौबो जों नुनो मोनदों बेखौ मोनसे बिजनेस महरावबो जोङो लांनायखौ नुनो मोनदों ओ बेबायदिनो जोङो थालिर बिफांखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो माने। खायफा बिथिङाव आथिखालाव थालिर बिफांनि बाहायनाया खम जालांनो हमबाय। नाथाय खायफा बिथिङाव औ रांखान्थि। आरजिनायाव बेखौ बांसिन गोसो होनायखौ माने आथिखालाव जोङो।
दं औ औ।
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ। बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा दे औ दे नोंथां।